दों दा ओ नोंथाङा मा
अ आं ओरैनो दं।
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं।
अ ओंखाम जाबाय?
ओंखाम दहायनो जादो खबर फोरा मा बादि नोंथांनाआ
आंआथ मोजां आंनो। ओमफाय नोंथाङालाय माबोरै?
बो मोजांङैनो दंथयो देर। दासान्दि ओम आंहा। ओ नोंथांनाव सम दंबा आंओ ओम मोनसे आयदानि बागैसो सो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ बुं समनानै दङो।
ओ सोंनोसै होमबा आङो? आंओ माने सोलोंथाइनि बाग गै ओ सोलोंथाइनि दावबायनाय माने दावबायनायनि बागै बुंनायदो सोंनायदो मोन आरोना ओ
नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो बे आसामनि मा मा जायगायाव बेरायफेरखो?
है होमबाबो दा माने शिलंफोर थांबाय आरो औ। ओमफायो इदिथ बारा बेरायाखै आङो। नोंथाङालाय मायाव मा थां थां थांखो?
बिदिथ आंबो बारा बेरायनाय जायाखै दा आं शिलंफोरावबो थां खेबसेलसो थांदों आरो आंबो। फ्राय बिदि ओम थ' बेरायनाय जागाय ओमफ्राय गुवाहाटियावथ' गुवाहाटियावथ' जेनेबा नोंहाबो बेरायखाबाय ना? कुवाहाटियावथ' ओ मा मा जायगायाव बेरायखो हो।
औ आंथ' बिदि गवाटिमेन इफोराव बेरायबाय आरो लाइक
हो।
दि जागाफोराथ' लाय पार्कफोराव
ओ साइन्स मिउजियाम ओ ओ बेफोराव ओ ओमफ्राय इनो मा होनो जुनार्स फालिजु
औ जुवा औ औ जुवाथ' आं खनै खन्थामानो
अ ओ ओमफ्राय दि हादोरनि बाहेरायाव बेलेगाव
अ आं बिदिथ' थांथ'नाय जायाखै आंहा औ भुटानाव थांना आइ मोन खनस
ओ ओ माबायदि मोननाय माने जोंनिख्रुइ बेसि सोरनि माने मा होनो बे गासै बुस्थुआनो आलदा खान नोङा होमबा?
औ औ आलदाथ' आरो बिसिनियाथ' औ
गामिफोराव जेनेबा गामि ओनसोलफोराव जाबोर दाखोर बिदि गारलाबायनानै बे जागोखौ साखोन सिखोनै लाखियो आरो ना। ओ नोंबो थ' नुखादों बिसिनि मानसिफोरा ओ बेसे मोजाङै बेखौ माने साखोन सिखोनै ला खि जायगाफोरखो
औ
अ आं बावदोंसो आं खेबसे मा होनो थुमजां थांदोंमोन आरो आंबो। ओ आ थांनानै मोजाङानो मोनदो ओ माने
जागायाथ' बोरै जा
जा ओ जागाया बिदिनो माने बे हाजो बिदि गाखोनो थांदोंमोन जोङो। मोजां समायना हा जायगाया बिराद समायना मा होनो बेहाय थां थांनानै आं नुदों आरो ना मा जोंनाथ' बे गामिफोराव बि जिं गैया माने बिसिनि मानसिफोरा ओ बे गिदिरानो जा बा उन्दैफोरानो माने फुङावनो थिनानै माने मा होनो बे जायगाफोरखोहाय बेहद थ बुहुद मानसियानो माने दा बेरायनो थाङोना ओ बेरायनो थांदों जेनेबा थाङो थ इसोरो फुङावनो उथिनानै मा खालामो खि उथिनानैनो माने जाबोरफोरखौ लामाफोराव गा -गारना थानाय जाबोरफोरखौ दाखोरफोरखौ बिसोर माने साफा खालामो आरो
औ औ नोंथाङा। ओ माबोरै थांनायमोन माने। ए इदि ट्रेन बासफोरजों माजों थांनायमोन।
अ अ मा होनो आङो गुवाहाटिसिम माने बासजों थांजोमोन। फायनिनोनो गुवाहाटिनिफ्राय ट्रेनजों थां दों आङो।
औ।
ओमफ्राय। बेरायनो थांनानै बुहुद बिदिनो मोजां मोजां बाथ्रा सोलोंनो मोनदों आरो ना। आरो बबेबा बेरायनो थांबाथ बिदि बुहुद मोजां मोजां बाथ्रा सोलोंबोयो नङा होमबा ओ मा होनो। गावनि सोरगिदिं थानाय जायगाखौ माबोरै साख खोन सिखोन लाखिनांगौ मालाय ओ बेलेग सोरनिबा हारिनि मानसि बा गासै मानसिनो जेनेबा माबायदि रायलायनांगौ बेनि बागै मिनथि
औ बेयावथ बिराद मानसि बेरायनो थांनायमो थां खोमाना बेयाव।
थाङो ओं थाङो।
औ।
ओ। ओमफ्राय। दा बबेबा ओ मा होनो बिदि बेरायनायनि प्लेनफोर लादो नामा माने थांगोन उनावहाय बबेबा हादोरफोराव बिदि नायहैगोन होनना सानदों नामा नोंथाङा।
अ आंथ सिक्किम। नि दायोथ आं दार्जिलिंफ्राव थांनो गोसोमोन आरोना। ओमफ्रायो दा थांनाय जागोन खोमा।
उम।
ओमफ्रायो।
उनफोरावहाय।
औ उनफ्रावहाय थांगोन आरो नोंथाङा।
मोजां जायगा आरो। ना गुसुनो जेनेबा हो गुसु जायगा। नोंथाङा गुसु जायगा मोजां मोननाय बे गुदुं जायगाखौ मोजां। मोजां मोनो हो।
फसेयानो गुसु जायगाखौसो मोजां मोनो गुसु जायगाखौ मोजां मोनो आङो।
अ बे जायगायाव बेरायनाबो मोजां नाङो। हाजो हाजो खाद। थि मा होनो दै बोहैनाय थानाय बिदि बिदि जायगाखौलाय नों मोजां मोनो ना मोना?
मोनो मोनो नोंथाङा ओमफाय ओरै हाजो साइडखिजाय बेरायहैफेरबाय नामा जेनेबा ओयखि अरुणाचलखिजा थांफुरबाय नामा?
अरुणाचलखि अरूणाचलखि आं थांफेरनाय जा जायाखै इसेहे। अ नोंथाङा थांबाय दा?
आं थांबाय इखिजाय इखिजाय माने इखिजाय आं थांफेरबाय आरो।
अ अ मा मा जायगायाव बेरायखो जेनेबा अरुणाचलावथ' बहुद बेरायनो गोनां बहुद जायगा दङ।
औ औ माने आङो जेनेबा बिदि पासिगाटआव थांफेरबाय। इनि उनाव इनि पास सिगातावथ' माने ओम बाद बे इसिनाबो इसनाबो बेलेग नालाय जोंनि सि बेलेग जायो नालाय। ओमफ्रायो आरो। ओ आङो इदि बडागाव थांफेरबाय आरो ना। माने बदागाबो इ जेन। गोलोयोनालाय माने इ ओ बदाग ओमफायो आरो ओइयो मोनसे दंमोना जोंनिया गलडेन टेमपोल ना
ओ ओ गलडेन पाग'दा पाग'दा अ गलडेन पाग'दा अ नामसायाव दं।
अ नाम औ औ नामसायाव माने मोजाङानो आरोना जागाफ्रा साफा इसिनाबो माने माने मोजां मोनो आरोना।
मोजां मोनो ओ ओ बे अरुणाचलावथ' बिराद जो बेरायनो गोनां जायगा दोङो। सेरगावफोराबो बिराद मोजां दि आनिनि दं। आं अरुणाचलथिं खेबसेबो बिदि थांफेरनाय जायाखै आरो बेरायनो। हो उनफ्राव थांसै माबायदि मोननाय सोरजों थांनानै?
बिदिथ' ओ मोजां माने जोंथ' इदि गारिजों थांदोंमोन आरोना गाव माने गावनि इदि गारिजों माने इदि ओमफायो ओजों थांनानैथ' मोजाङानो मोनो। जबो गुसुआनो ना जागाफोरा मोजां मोना आरो इदि लाइक
ओमफायो नोंथाङालाय मायाव मायाव बेरायखो जेनेबा मा मा जायगायाव?
ओ इथिथ' दा तेजपुर थांफेरबाय थौवाटियावथ' थांबाय थांनाय जाखायो, ओमफ्राय जरहाटफोरावबो बिदि थांबाय खिन्थु माने मालाबाफोर बिदिनो एगजामफोर होनोसो थांबाय बिदि बेरायनाय जायाखै आरो ओमफ्राय दा क'क्राझारफोर थिं थांनाय जाबाय बेरायनाय जाबाय क'क्राझार बङाइगाव।
उम्म
बिदि इमान बिदि जायगा बेरायनाय जायाखै आरो आंनाबो। थांनायानो जाया बिदि हो। ओमफाय आउट अफ इदि स्टेट थ' जेराव बो बो बेरायनाय जायाखै दासिमबो।
औ नोंथाङा ओ बिदि मा माने आउट अफ बिदि का जोल आउट अफ कान्ट्रि थांनो लुुगैगोन ना लुगैया?
गैयो
मा मा जायगायाव थां थांनो लुबैयो नोंथाङा?
आं दा हो दाथ' बांसिन आं मालसियाव थांनो लुगैयो। ओमफाय बिनि उनाव करिया हो।
औ
ओमफ्राय सिंगापुर बिदि थाइलेण्ड ओमफ्राय बांसिनानो आंङो थाइलेण्ड आरो दा मा होनो बे फिडनामफोराव थांनो गोसो जायो आरो ना। मानो होनबा बेहाय एथ'बां इदि फैसाबो नाङा जेनेबा बेलेक आ दा मालेसिया फोरा एसे माने एक्सपेनसिभ ना अ सायाव थांनो लुगैयो आरो
इपुर आंबो इपुरावनो थां लैयो माने बिदि बेंगलरफ्राव माने ओमफफ्य ओ नोंथाङा बिदि बिदि थांनोथ' जों बिज्लाबै बिजाब दा बानाय नांगोनना ओ दा इफोरखौथ' जों बारा मोजाङै दानालाय माबायदि मा खालामनांगौ औ। गोन दाआरो।
आंनाबो बिनि सायाव माबा गैया हा हो। बेनि सोमोन्दै मिथिया आरो माबायदि बानायनांगौ मिथियाख आं बे अरुणाचलफोरावबो दालाय माबायो दा मा होनो बेयावबो नांगौ खोमा ना।
अ माने पास मगौ आरो ओ।
माबोरै बेहायनो थाखायो नामा माने दा आंथ' थांफेराखैबो
माने जोंनियाथ' आसामनि बा जेनेबा जोंना ओरना नि पासिगारनिफ्राय आसाम सामनि गेजेरा माने इदि मोनसे थायो हा गेट गेट गेटखौनो होनजागोन खोमा माने ओमफाय जो बेयाव माने जोंना औ बरदार औ ओ ओमफायो माने पुलिसफोर थायो आरोना इसोर नायो माने नों बायनोबो फैदो नों माने इदि द्राइभिं लाइसेन्सनि आरो आलाबा बेलेगबो देखायनांगौ आरो ना पास जेनेबा नोंनाव मा दं इदि। आमफायो इदिल'सो सेग खालामो इस बिसोरो ओमफाय नोंथाङा थांनो हाया आरो मानि नो देखायनानै नो नों मायाव बेरायनो इदि आरो आमफाय बिस वेलकामिं खालामो आरो जेनेबा मोजाङै थां माने बि सेफ सेभ द्राइभ खालाम बिबायदि होनो आरोना मोजाङानो। ओम
आं आंबो सानोमोन माने ओ माबोरै जेनबा थाङो इदि होननानै नेै नै जा दा भुटानावथ' नोंथाङबो थांफेरबाय दालाय बेहायबोथ' बेहायबो मालाबा मालाबा सुदेनाबो मा होनो सोलायबाय थायो आरो बेनाबो होह।
बेयावथ' जोंनाथ' ओ जों थां आं थांनाय समावथ' बेयाव फल बिदि जोंनि डेट अफ बार्थ ना मामोन? लादोंमोन खोमादै। जोंनियाव बिदि बार्थ सार्टिफिकेट बिदिसो होनानै थांनांगौमोनदाना बेयावथ'।
दोंमोन आरो बारा गोबाव जायाखै बेहाय थांनायावहाय मा होनो बे आधार कार्डल' लादों आरो जेबो लायाखै।
औ अ आङो एसे माने अ आवगोलथ थार माने एसे बावबाय थांनाया।
अ अ ओ‌ ओ सोलायो इदिनो। सोलायबाय थायो दे नोंथां होनबा दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
ओ औ दे।